खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामना दं?
आं दा जिरायनानैनो दं आरो दंफां सिङाव नोंथां नोंथां ओंख्रियाथ जोंहा अनलाजों दाउमोन।
ए ओमफ्राय ओरैनो दंबालाय नोंथां दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथांङा?
औ हागोन दे नोंथां।
दा होमबा जोंङो टपिकखौनो सावरायनोसै होनबा ना नोंथां?
औ दे सावरायजागोन दे।
दा दा जों लादों बार आरो अखा ना नोंथां?
बार आरो अखा औ दे।
दा जोंङो बार'खा होनोबाथ' जोंनो बारबाबो नांगौ अखाबाबो नांगौ नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ नांगौ गासैखौबो नांगौ मोननैखौबो
दा जोंनो अखा होनोब्ला जोंनो दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय बे माइ गायनायाव जोंनो बांसिन नांगौ गोनांथिया जानानानैा दङ दा दाथ' दा थ' जोंनो फार्स्टनिफ्रायनो जोंङो खोथिया फोनायनिफ्रायनो जोंनो अखाखौ नांगौ जायो। जेरै जोंङो जेरै जोंङो अखा गैयाबा जों रानस्राव जाना थायोबा जोंङो माइ एबा आबादफोरखौ मावनो हाया जायो बाराद्राय बाराद्राय अखाबाबो जोंङो आबादफ बुहुद खहा जालांङो। दा दैबा दै बिदिनो दै होनोबा जोंङो ओरैनो जोंनि समाव दाख्लैहाय ओरैबायदि दै बान जों माने न स' गासिबो बुखार लांजोबनाय सिलिंखार जादोंमोनदों आरो बिदिनो दस घर बार' घर सोआ दा दा दा बिनि थाखायनो जोंङो बेखौ लामा सामाासो थांजोबदों आरो दा ओमफ्राय थ' बुंनो थांङोब्ला दा जा जोंङो दैजों आबाद मावदोंमोन दा बे आबादाबो जोंना दै गैयिनि थाखाय दा माने एसे खहा जानानै दं आरो मानो होनोबा जोंङो जोंङो दा रा माइ गायखांनायफ्रा दै गैयैनि थाखाय जोंनाव सेस माने गोजा गोजा माने हाया गावब्रा गावब्रा जाजोबदों आरो दा बिनि थाखायनो दा बेनि थाखायनो जोंङो दै गैयि दुब्लियाव गायखानाय माइखौ जोंङो आराम लाखिनो थाखाय जोंङो दैखौ फख्रिनिफ्राय सार नांगौ जा जाना फैदों आरो
जानानै फैदों औ
दा जोंङो बे दैखौ बु सारनो थाखाय जोंङो मटरनि गोनांथि जानायलाय जोंङो मटरजों सार नानै जोंङो हाखौ मोजां थेनानै जा माइ गायदोंमोन जोंङो बेखौ मोजांङै जों मोजांङै लाखिनो थाखाय जोंनि आरामै सुफुंनो थाखाय जोंङो बेखौ माइखौ दैजों आरामै लाखि नो होननानै जोंङो दैखौ होनाय जादों आरो
औ औ
दा ओमफ्राय बार होनबाबो जोङो बारखौबो जोंनो नांगौ दा जोंनो ब एफा गरम दाथ' बहुद गरम थानो हायो जोंनो सोरबा सिलिं फेन सोरगाबा माबा स्टेन स्टेन फेन
औ औ
माने बारखौ जोंङो लायो दा जों गरमाव साहायाव जिरायनानै जोङो बारा जोङो बेफोराव आरामै नेनानै जोङो थान्दा गुसुयै जोङो बारखौ जानानै गाव गावनि देहाखौ जोङो थाजिम लाखिनो हायो। ओमफ्राय दा नोंथांमोननिथिं ओरैनो सान्दुं अखाफोरा माबायदि एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ औ औ आंबो एसे फोरमायनोसै नोंथाङा मोजाङै खोनाहैदों ना
नोंथांनिखो एसे माने ओ टावारा एसे प्रब्लेम जादों नोंथाङा हायोबा एसे दोरोदना होबा गाहाम जागोन।
दे दे नोंथां दे
अ अ एबार मोजां खोनाबाय दे दा जोंहा टपिकआथ दा माबामोन नालाय बार आरो दो माबा अखा नङा होनबा अखा माने अखा माने दैयानो जाहैबाय ओम दा अखायाथ' जोंहा जोबोद गोनां जोंनि थांना थानायनि बेलायाव नङा होनबा
नंगौ नोंथां।
दा अखा होनोब्लाथ जोंहा माइ आबादनिफ्राय नोंथाङा फोरमायखाबाय माइ आबादाव नांखागौ होननानै। दा बेनि अनगायै माने गुबुन गुबुन जि जों सुबुं माहारिया मानोे जेसेबां आबाद मावो थिलियाव माने अखानि गोनांथिया गासैबो बिथिङाव माने अखा अखानि गोनांथि जायो आरो। अखा एबा दैनि गोनांथि जायो दा दा बे दैया जखानि फैयोब्लासो माने जोंहा जोंनि आब आबादा थिगै जायो आरो नङा हब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां
दा दैया नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दा जेनेबा अखाया माने बुरजा फैनानै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि माने दैया दैजों माने दस बार'था माने न'खरा माने सिलिंखार जालांदों होननानै नोंथाङा फोरमायबाय दा बेबायदिनो जोंनि ओ माने गोबां ओनसोलफोराव बेबादिनो दैया गोबां मानसिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामदों आरो। दा बे दैयानो माने जखानि मोनोब्ला माने जोंनि थांना थानायनि मोनसे ओरैबायादि माने नांथारगौ जिराद जानानै फैयो आरो।
औ
दा बेबायदिनो जोंहा बार बाराबो बेबायदिनो दैखौ जेरै नांगौ बारखौबो जोंनो सुबुं माहारिनो नांगौ। दा गि बेयाव बुंनो थाङोब्ला दा जोङो अक्सिजेन अक्सिजेन बेबो मोनसे बार नङा होनब्ला? अक्सिजेन कार्बन दाइ अक्साइड गासैबो बे गेसखौ जोंनो सुबुं माहारियाव थांनानै थानो थाखाय नांगौ जायो आरो।
औ
दा बे माने जोंनियाबो माने बे बारफोरा माने बायदिसिना माने गाज्रि बेसादजों मिलायनानै माने जेरैबायदि गारि मथरनि उखुदै माने दारिमिननि उखुन्दै बायदिसिना गाजै गाजै माने ओ माने उखुन्दैफोरा माने बारजों मिलायनानै माने जोंनि सुबुंफोरनि नि थाखाय खहा गोनां जायो होननानै जों मिथियो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेबादिनो जोंनिया दैया जेरैबायदि सुबुं माहारिखौ माने बाराद्राय माबाया माने नांनायनि बांद्रायबा बियो सिलिंखार खालामो बेबायदिनो बाराबो माने नांनायनि बांद्रायबा माने सिलिंखार खालामनायनि लामायाव फैयो आरो जेरैबायाददि जोंहा दा नै बैसागो बोथोर सफैब्ला जोंहा माने जबोद बारहुंखा फैसिगोन।
दा बारहुंखा फैयोब्ला माने गोबां नखरानो माने माने सिलिंखा खार जालांसिगोन आरो बारहुंखानि गेजेरजों। सोरानियावबो माने दंफां बायगोन सोरलानियावबा माने ओ माने न'आनो बुखारलांगोन बेफोरबायदि गोबां खहा जायो आरो।
नंगौ नोंथां
जोंहा बे दैया जेरैबायदि खहा खालामो बेबायदिनो जोंहा नांनायनि बांद्रायबा माने बाराबो खहा खालामो होननानै जों बुंनो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बेफोरबायदिनो बारा माखासे सिलिंखार खालाम दों नामा बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां खालामनायाथ' दा जोंनि साइडआवथ' गैया माने खम नुयो बिदिनो लामा सामायाव जोङो बाय बायनानै थानाय ओरै कारेन्ट आजिखालिथ' ओरैजे लामा लामा कारेन्ट थार बोनाय दङ बेफोराव जोंना मा बबेबा बबेबा औवा एबा दंफांफ्रा बारजों मालाबा मालाबा समाव बार मोदायफोर फैनानै बिदिनो फैनानै सिमब्रेला सिमब्रि दंफांफोरखौ बुफायला बुफायलि बिदिनो कारेनफ्राव थाराव नांथानानै थायो आरो खहायाथ खालामो अनेक अनेक मानसिनाव खालामो सोरनाबा खाथियावनो गय बिफां थागोन। सोरनावबा दंफाङानो गिदिर गिदिर थागोन माने बेफोरबायदिखौ दोनोबा जोङो माने उन समाव खहा एबा खैफोदखौ जोङो नुनो मोनो माबोरै नुनो मोनो होनबा जोङो दंफांखौ गायनायावथ जोङो गायो थिखानो दंफां गायनायाबोथ' मोनसे मोजां बारहावाखौ गुसु एबा थान्दा लाबोयो। बाहाय जोङो दंफांखौबो गायनांगौ दंफांखौ जोङो न' खाथ खाथियाव गायना लायालासिनो इसे गोजानाव गायना लायोबा जोङो माने बै बारहुंखाफोरा जोंनि न'फोराव सिफायनो एबा। गोलैसिनो बेफोरखौ जोङो इसे खमखौ नुनाय मोन नु नुनां नुयो आरो। ओंखायनो सोरबा सोरबा न दंफां गिदिर गयफोरखौ माने न' खाथि खाथ थियाव गायोब्ला जोङो बारहुंखा एबा बारहुंखाजों अखाजों ज' जानानै ग्रुम ग्रोम गाम ग्राम बिदिनो सोगोमलायनानै फैनानै जोंखौ माने बुहुद खहाबो खालामनायखौ जोङो नुयो आरो ओमफ्राय दा जोंनाव अखा होनोबाथ' जोंनाव नै अखायानो बुहुद खम। ओ सानथाम। सानब्रैसोआ माने माइ गायखानाय आब आबादफ्रानो जोंना गोजा जानानै माने गाव गावनि जा जावनानै दोननाय फुख्रि बाहाय दै थानाय। खौ जोङो आरामै मथरजों बहायनानै जोङो दा बेखौ सारनानै जोङो माइफोरखौ आरामै थाजिमै लाखिनो जों बेफोरबायदिखौ साननानै दङ मोन बाहायदों आरो जोङो दा ओं ओं।
दा समाबोथ' इसे बावबाय नोंथां। बेखायनो बेखिनियाव लाखिथ'नोसै नों
जागोन दे नोंथां नोंथांजों रायलायनो मोननानै बुहुद गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांजों रायलायनानै गोजोनथों नोंथां औ दे दे।